न'आवनो दं। ओरैनो मा खालामबाय दं?
ओरैनो जिरायनानै दङ न'आवनो।
औ बोथोराबो गरम दंफां सिंफ्राव जिरायनायावनो मोजां। ओरैनो न'खराव गासिबो थिगैनो दंजोबो ना?
थिगैनो दंजोबो।
उम ओरैनो नख
गासै
खोनादों। हेलौ। हेलौ। हेल'। हेल'। हेल'।